हेलौ
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनिसिम साबायखर बावहरबाय नोंथांसिम
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिसिमनि
औ नोंथांनिसिम आङो एसे कुइसन सोंनायदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सोंजागोन दे
औ नोंथां नोंथाङा दा ओ जोंनि जानाय लोंनायखौ लानानै एसे फोरमायनो हागोन नामा जाय जानाय लोंनायखौ जेरै मैगं थाइगंफोरखौ दानिया गोबां म होनो जानाय लोंनायनि सायावबो गोबां बेमार आजार जादों ब जानाय माबायसा जानाय लोंनायखौ जानांगौ जेरै मैगं थाइगं फोरावनो दानिया गोबां मुलि होयो नालाय नोंथां बेफोरनि सोमोन्दै एसे बेनि सोमोन्दै एसे फोरमाय होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां दा जोंहा जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथाय जोङो मोनथिगौ जे जोंनि आथिखालनि जानाय लोंनाय आरो आगोलनि गोदोनि जानाय लोंनायनि सायाव गोबां फारागथि जों नुनो मोनो दा जेरैहाय गोदोनि मानसिफोरा जोंनिया बेराम आजार बांद्राय जानो जायामोन नाथाय आथिखालाव जों मा जोङो गोबां गोदान गोदान बेराम आजारफोर जेरैहाय जोंनिया फिटिलिभार जानाय केन्सार जानाय पाथर जानाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो दा बैफोर बेरामफोरा जोंनिया मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्लाथाय जों ए जोंना जिथुनिखि बेराम बै बेरामफोरा माने जोंनि जानाय आदारनि थाखायनो जादों जेरैहाय जोंनिया थाव थावनि बेलायावहाय जायो बांसिनै मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया जिथुनाखि थाव थावखौ जोङो अबेनिफ्राय मोनो बबेनिफ्राय मोनो बुङोब्ला नाथाय जोंनिया आथिखालावहाय बेसरनिफ्राय मोनो नंगौ नोंथां। नाथाय आथिखालावहाय बांसिन मानसिफोरा बाहायनाय थावानो जाबाय जोंनि जिथुनाखि दारिमिनफोराव दिहुननाय बायदिसिना केमिकेल रासायनारि मुवाफोरजों बानायथावनिफ्रायसो मोननाय जायो आरोना। औ दा बैफोर थावफोरा जोंनि देहाखौ औ बैफोर थावफोरा दा माने जोंनि देहाखौ जोबोद गाज्रि रोखोमै बेरामाव खोख्लैदोंबा गाज्रि रोखोमै गोहो खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिहायनो जोंनि जिथुनाखि थाव संनाय जानाय बैफोर ओ फास्ट फुड मम', सावमिन फोरा बैफोर जाब्लाबो जों बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो बेदर बेदरखौ नंगौ जानांगौ जोंनि देहायाव बेदर मानि केलसियाम- केलसियामनि जोबोद गोनांथि बा प्रटिननि जोबोर गोनांथि जायो जानांगौ। नाथाय जोङो सानफ्रोमबो बा जोङो बोथिथा बोथिफ्रोमावबो जों जुदि जेबोब्ला माने बेदरखौ जाबाय थायोबा सानफ्रोमबो जोङो बेदर जाबाय थायो होमब्लाना माने जोंनि फिथिलिबार बा मोदोम बारिनाय बा मेजेम बारिनाय बेफोरनि जा बेरामफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
थिग बेबायदिहायनो जोङो आरो बुंबावनो हायो जे जोंनि जिथुनाखि मैगं -थाइगं मैगं -थाइगंनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जा रासायारि गोबां मुलि बाहायनानै ओइ जा जेरैहाय फालु गेबजांफोरखौनो मुलि बाहायनानै गिदिर गिदिर लावदुम लावदुम बानायनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो जायहा माने आलौनायानो गैया ओरैनो नुनानै मुलि बाहायनानै फानो आरोना जा फानगिरि जा आबादारि बिथांमोना औ। थाखा फैसानि थाखायनो फानो आरो जोंबो बेफोरखौ जाबोला माने देहाफोरा गाज्रि जायो।
जोङो थिग बेनि बेखायनो माने जों गाव गावनि न'आवनो एसे हा खनासे थाब्लाबो बै हा ख'नायाव आबाद मावनानै बा जोङो मैगं -थाइगं एसे गासैबो माने मैगं- थाइगं जेरैहाय फान्थाव, लेस्रा जोगोनार बायदिसिना फांसे फांसे बिफां गायब्लाबो जोंहा मानोे सानफ्रोमबो बोथिसे जानो थाखाय जोंहा ओंखारो आरोना नोंथां।
औ। नोंथां नंगौ।
औ हायोब्लाथ' जोङो जिथुनाखि मैगं -थाइगंबो हाथाय बाजारफोराव मोननाय बायदिसिना मुलि रायसायनारि बाहायनानै ओम ओ दिहुनाय मैगं- थाइगं जानोनो नाङा आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
औ बेनिखायनो जोङो खम जाबो जायो जानायालाय जोंथ' जायाब्ला जाबा खायफाया हा गैया हा गैयिफोरा जोङो मा जागोन? होनना बुङोब्लाथाय जों खमि जानांगौ आरो बांसिनै थावनि बा थाव जाब्लाबो जोङो खारदै जानांगौ आरो नोंथां होमब्लाना माने जा थाव जानानै गेस्टिक जानाय गेस्टिक जानायफोरखौ दानगारो। जोंनियाथ' खारदैनि मैगं जोबोद दङ जेरैहाय अनला खारै, नारजि खारै, थास' खारै बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो जों गोथां मैगं -थाइगंनि बेलायावहाय जोंनि जिथुनाखि हाग्रायाव गावनो र'जनाय जेरैहाय मानिमुनि, थुन थुनि, खिफिलेवा आ जा थास' थास' थें थास' बिबार थास' बिथि बेफोरबायदिखौ जोङो जाजायो आरोोना नोंथां
औाव नों थांनांगौ
एलाइ सि बिलाइ बैफोरखौ जोङो जानो हायो जेरैहाय खुन्थायाइ फिथाइ बैफोरखौबो जों जानो हायो आरो दा थिग बेबायदिनो बैफोरखौो जाबोला जोंनि जिथुनाखि देहायाव जेबो गाज्रि गोहोम खोख्लैया जिहेतु बेयाव जेबो रासायनारि मुवा बाहायनाय जाया बा जों गायनाय जाया बैफोराव जेनेबा बे हारसिं रज'नानैसो हारसिंल' जनाय दंफां लाइफाङा आरोना नोंथां
अ
औ थिग बेबादि बिदियानो जोङो जा थाव बांद्राय जानो हा बा जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मोजाङै नायना जानांगौ जेनेबा जोङ गावनो हानाय मानि जोङो गावनो गायना जानांगौ बा जोङो थावखौबो जोङो गावनो जा न'आव बानायनाय बेसरनि थावफोरजोंसो जोङो ओंख्रिफोरखौ संनानै जानांगौ आरो ना नोंथां
औ औ
औ होमब्लानो माने जोंनि देहायाबो मोजाङै थायो आरो थिग बेखिनियानो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बेनि बागै
औ नोंथाङा नोंगौ दा जोंनिया जानाय लोंनायनि सायावबो गोबां मानसियानो बेमार आजार जादों जायखौ जोथोन लाया जानाय लोंनायखौ दानियाथ' गोबां आबादारिफोरानो मुलि बा रासायारि मुलि बेफोर होनानै गायनाय जायो आबादाव मुलाम्फा लानो थाखाय औ नंगौ बा खायसे नाथाय बेफोर मुलि होनायफोरा जोंनि देहायाव गोबां खहा खालामो आरो ना खायसे खायसे मैगंफोरखौ बिसोरो बेबायदिनो हाथाय बाजाराव फानब्लाबो गोबां मुलि होनानै जेरै लेस्रा पटल फटल कबि फोरानजाब कबि बान्दा कबि बेफोरावथ' गोबां मुलि बाहायनाय नुनो मोनो जोङो आबाद मावबा नाथाय बेफोरखौ आरो नुनायावल' गिदिर गिदिर बुस्था नुयो नाथाय न'आव खानसे लाबोननानै दोन दोनफब्ला बेफोर उनाव खिथार जालाङो आरोना बेखौ मुलि होनानै लाबोननाय नाथाय औ सेव लाङो आरो दानि बेफोरबायदि मैगंफोरा नुनायाव मोजां नाथाय थब सेवो आरो ना नोंथां
औ
जोराबो आरो खायसे जेरै बिसोरो नुनायावल' गोदोर नाथाय एख' मुलाम्फा गैया आरो ना नोंथां बेयाव गुना खम दोङो जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय हाग्रा बंग्रायाव रज'नाय मैगं थाइगंफोरा साबसिन आरोना बेफोरनिफ्राय साबसिन गुन गोनांसिन आरो गोथावसिनबो दानियाथ' गोबां सुबुङानो बेबायदि ओ मैगं हाथाय बाजाराव ओंखायनो बांसिन सुबुङानो हाथाय बाजारनि बायना जायो गोबाङानो दा टाउन ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराबो बांसिनानो मैगंफोर थाइगंफोरखौ बायनानै जायो नालाय नोंथां
औ
बेफोर बेहाय बिसोरो आबादारिफोरा मुलि होआखै होननानै फानो नाथाय गोबां मुलि होनाय आरो ना बाहायनाय खायसे खायसेया मुलि बाहाया जानो हागौ दा जोङो बेफोरखौनिफ्राय बा गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जोङो बेफोरखौ जाब्लाबो मोजाङै सुना जानांगौ आरो ना नोंथां दैयाव मोजाङै साफा सुनानै बा दै गुदुं फुदुंनानै बेखौ सुस्रा नांगौ जेरै फुल कबियावबो गोबां ओ मुलि होनाय जायो। आरो मा होनो बेखौ खायसे खायसेया बेखौ गोथाङै माने फ्रेस रखम नुनाय रखम कालार फोननाबो लाबो आरोना नोंथां गोबां रोखोमनि गोथां बा केमिकेल लगायनानै लाबो गोबां जायखौ दैयाव स्लाथाय माने इदि रं ओंखारनाय रखोम नुनो मोनो आरो ना। इनिफ्राय मुलि होनायखौ जोङो माबायसा सिनायनो हायो खायसे मुलि होनाया खायसे गो- बोरैबा मोनामो आरो ना जेरै बान्दाखौबआनो होन मैगं संबाबो खायसे बोरैब गेस ओंखारो आरोना जानाय जा ओमफ्राय जेब्ला बेखौ मैगं संनानै जायो अब्लाबो जाखांनायनि उनाव बेखौ गेस जानाय र खम मोनो आरो ना नोंथां उनाव उदैफोरा गाज्रि जालाङो।
बेनि थाखाय गोबाङानो गि थिगबो जायो बा गोबानाय बायदिसिनाबो जानाय नुनो मोनो दानिया जों दानिया बांसिनानो मैगं थाइगंफोरखौ थावजों सङो जोङो बेदरफोरानो जा थावखौ बांद्राय बाहायनायनि जाहोनाव गोबाङानो गेस्टिक जायो गोबाङानोथ' गेस्टिक दंखायो नालाय। ओ बाराद्राय थाव जायोबा गिस्टिक जानो जायो आरो ना नोंथां बेनि थाखाय जों सम सम खारैबो जानांगौ। बा खायसेया बुङो खारै जाब्लाबो ओ मेलेम रानो बिदि होननानै बुङो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ बेनि थाखाय जोङो ओ मब्लाबा मब्लाबा रुनाय जानांगौ आरो रुनाया जोबोद मोजां साबसिन बयल खालामना जानाया जेरै गोथां मैगं थाइगंफोरखौ
औ
जेरै गाजरानो होन बा जोङो हा दखरसे दंब्लाबो बेयावनो मैगं थाइगं गायनानै जानांगौ आरो ना जायखिनो जा बि मैगं थाइगंआ फिसायानो थायाथों मानो फिथाइआ खेंख्रा खेंख्रियानो जायाथों मानो थेवबाबो बेयाव जोबोद ओ मुलाम्फासिन आरो ना हाथाय बाजाराव फाननायनिख्रुइ लेस्रा फान-बानलु बेफोरबायदिखौ गायनानै आलुफोरखौ बेफोरखौ रुना जायोब्ला साबसिन ओ मोजांसिन जायो ना रुनानै जानाय बुस्थुआ। ओ दानियाथ' गोबाङानो थाव बाहायो थावखौ जोंनिया बेसरनिफ्राय बानायनाय जायो दा बेसरखौथ' गोबाङानो बेसराव गोबां मुलि होनाय जायो जेरै बिबार बारनो थाखाय फिथाइ थायनाय थाखाय बेफोरो समाव गोबां मुलि बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बिखौ फेट्रियाव औ बेखौ फेक्टरयाव बानायनाय जायो आरो बेहयाव गोबां ओ फेक्टरयाव बानायनाय थावफोराव गोबां ओ केमिकेल लगायनाय जायो जायनि थाखाय जोंनि देहाफोराबो गाज्रि जालांगासिनो दङ। ओ आरो दानिया बा गोबां सुबुङानो गोबां बे-बेदर जानोबो मोजां मोनो नाथाय बेदरफोरखौ बिदिनो बांद्राय जायोबा प्रेसारबो जानो हागौ आरो जोंनिया मा होनो बेखौ केसाय मुरि जेखुनु पाइल्स बांद्राय बेदर जायोबा पाइल्सफोर जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ औ खायसे खायसे आरो बांद्राय बेदर जानायनि थाखाय हार्टबो दुरबल जायो आरोना नोंथां गोबाङानो। जेरै ओ अमा जानायनि जाहावबो गोबाङानो ओ मा होनो बेखौ प्रेसार जादो। नङा होमबा नोंथाङा? औ खायसे खायसे अमाया गरम नालाय नोंथां गोबाङानो प्रेसारबो जायो बेखौ जाब्ला। आरो ब्रयलार दानियाथ' सोर खायसे उन्दै उन्दैफोरा बांसिन ब्रयलारखौ मोदोम जानायनि थाखाय बेखौ जानो मोजां मोनो आरो ना नोंथां। नाथाय बयलारा औ नोंथां मेडिसिन होनाय बेवहाय ओ था थार्मनेल इन्जेकसन होनाय जायो आरो ना नोंथाङा थब देरनायनि थाखाय ब्रयलाराव। ब्रयलारखौथ' फेक्ट'रियावसो बानायनाय जायो नालाय औ।
औ
बिदिनो खायसे खायसे ब्रयलारखौ जाब्ला मोदोम सानाय सुनाय बा हारा बायदिसिना सानाय सुनाय जायो आरो ना सिं सानाय सुनाय बेफोर हामा आरोना। खायसे मानसिया जेरै बेराम थाखानाय सिं सानाय दंखायोब्ला। बेफोरो आथिं सानाय दंखायोब्ला बेफोरो ब्रयलारफोरखौ बारा जाजाया आरो ना नोंथां।
औ थारैनो।
औ बिसोरो बय बिदि बेदरफोरखौ बारा जायाब्ला साबसिन मोजां जागोन आरो दानिया गोबाङानो फास्ट फुद दखानफोरावहाय बिदि चकेनफोरखौ बांसिन जायो आरोना बिदि चिकेनफोराथ' ब्रयलारनिफ्रायनो बानायनाय नाथायो बेफोरो बेफोरखौ ब्रयलारफोरखौ बारा गथ गथ' उन्दैफोरनो होनाङा होननाबो मिथियो आरोना नोंथां। गोबां निउसफोरावबो नुनो मोनो माने ब्रयलाराव बे थटार्मिनेल इन्जेकसन होनाय जायो। थाब देरनायनि थाखाय। बेखौ आरो गथ' उन्दैफोरनो जाहोब्ला माने गथ'नि देहायाव एसे एफेक्ट खोलैयो आरोना। थब देरनाय बसा जायो बैसोनि ओ बैसोनिफ्राय मोदोमा बांसिन। बा बैसो गिदिर रखम नुनाय जायो आरोना नोंथां बेफोरखौ जानायनि जाहोनाव।
औ
दा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बेखिनिखौनो फोरमायहरना नोंथांसिम साबायखर बावबाय नोंथाङाबो आंनो फोरमायहरनायनि थाखाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोदोनथों नोथां।